हेल' औ नोंथांङा खोनादों ना औ औ खोनादों औ
आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दोंना?
औ नोंथां सम दङ सावरायजागोन
औ नोंथां नोंथांजों आङो दावबायनायनि बागै राव रायज्लायनो होननानै कल खालामजादों नोंथाङा सम जागोन दा नोंथां
सावरायजागोन
औ सावराय जगोन दावबायनाय होनोबाथ' जोङो बुहुद जायगायावनो दावबायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोंहा बेवहाय दावबायनो थांनाया गिबिहाय जोंनो गारि मथरनि गोनांथि जायो नङा होमबा गोदो गोदायथ' बे बेफोर गारि मथरफोरा गैयामोन गोदो गोदाय जोङो बांसिनानो थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन।
औ औ।
नाथाय आथिखालाव गारि मथर ओंखारनानैाय जोङो दा ससे लामा थांनोब्लाबो जों गारि मथर नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां हेल'नोंथां
औ
औ नोंथाङा दा आब' बबे बबे जायगायाव दावबायफेरखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां थारैनो
औ
ओ दावबायनाय होनब्लाथ' जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव माने जोबोद गोनांथार आरोना
औ
दावबायनायनिफ्राय जों माखासे गियानबो बुथुमना लानो हायो आरो जेरैहाय जोङो दाबसे जायगाफोराव दावबायनो थाङोबा जोंहा बेनिफ्राय गोबां मोनथि मोनो जिब जुनार दं बिफां लाइफां बेफोरखौबो जोङो मिथिनो मोनो आरो गासै माने मिथिं मानि नुथाय बेफोर थासारिफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो
ओ
थिग बेबादिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला दावबायनाय होनोब्ला जोङो बेनिफ्राय बै दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङोबा जोंहा आथिखालाव द' बेबादिनो गारि मटर साइकेल बायदिजों बेरायनो हायो लोगोसे बास बेफोरजों जोंआरोना गोदो गोदाय सम बिसोरनि आजै आजौमोननि समावथ' जोंहा बेफोरबायदि गैयामोन जेरैहाय जोङो बबेबा गोजान जायगायाव दावबायनो थांनोबाबो जों बांसिन आथिंजों नङाब्लाबो मोसौ ग गारि धराय गारि बेफोर फोरजोंसो माने बिसोर दावबायनो थाङोमोन आरो ओ आथिखालावथ' जोङो समजों लोगोसे गोबां गोजान गोजान जायगायावबो माने खम समनि गेजेरावनो जोङो थांनो हायो आरो थिग बेबादिनो जोङो जो बेनिफ्राय बै दाबसे दावबायनो थांनायनि थाखाय जोंहा गिबियाव गाननाय जोमनायनि गोनांथि जायो बेजों लोगोसे जानाय लोंनाय ओ बेबादिनो बायदिसिना मुवा बेसादनि गोनांथि जायो आरो
औ
ओ बेनि उनावहाय जोंहा बै दाबसे जायगायाव दावबायनो थांनानै जोङो माने गोबां गियान सोलोंना लानानै सोलोंनानै लानानै फैनो हायो। ओ बोरै होनोब्ला जोंहा बुंनो हायोजे जोङो बै जाइगानि सुबुंफोरजों रायज्लायनानै माने जोंनि रायज्लायनाय रावखौबो बिसोरनो सोलोंनो हायो आरो आरो गुबुन फारसे जोङो बिसोरनि रावखौबो जों सोलोंनानै फैनो हायो आरोहाय जोङो जेरै जेरैबादि जों ओंखाम जायो नाथाय ओंखाम जायाबो जानो हानाय बेफोरबायाददिनो माने बिदि जानाय लोंनायनि बेलायावबो जों माने गोबां आं मिथिना मोनो आरो बेजों लोगोसे गाननाय जोमनाय राव हारि बिसोर गासैखौबो माने जों मोनथिनानै मोनो मोनो आरो ओ थिग बेबादिनो जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि मानसि फोरा माने बै जायगायाव थांफेराखैब्लाबो हयथ' जोङो बिसोरनो फोरमायफैनो हायो बै जायगायाव बेफोरबादि थासारि थासारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ लानानै बेजों नङाब्लाबो जोंहा माने आथिखालाव माने गोबां बेबादिनो सावगारि खांनो हायो मबाइल आरारिनि गेजेरजोंबो जोङो माने जायगाफोरखौ जोङो ओ सेबखांना सावगारि सेबखांना लाना फैनायनि गेजेरजों बिसोरनो दिन्थिफैना गोबां नुफेरै जायगाफोरखौबो नुयो नुहोनो हायो आरोना बेफोरबो जोंनि थाखाय दावबायनानै मोनफा मोनफा मोननाय गियान गियान होननानै जोङो बुंनो हायो
अ नों नोंथाङा दावबायनानै माबोरैहाय गियान मोन होफेरदोंना
औ मोनफेरदों नोंथां हेलौ
औ नोंथां खोनादों
औ मा बुंदोंमोन नोंथां
ओ नोंथाङा बहाबा दावबायफेरबाय ना
आं दावबायनायाथ' दाव एसेबां ओरैनो दावबाया ओरैनो दावबायफेरबाय फेरनायालाय
नोंथाङा बे दावबायनायनिफ्राय माबाफोर गियान सोलोंनो हाफेरदोंना
दावबायनायनिफ्राय आं गियान मोनदों मोननाया नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेफोरदिनो गियान मोनदों
औ
जुनाद फोरबो नुदों आरोना नोंथां
औ औ
औ बिदिनो जिब जुनारफोर माने दावबायनो थांनायफोराव बिदिनो सेरा सिराखानाफोरावहाय थांनायफोराव नुदों आरो ना जिब जुनारफोर माने जेरै मोसा बानदर बे जेब्रा बेफोरखौ नुयो आरोना
औ नोंथां
औ
औ औ
बुंलाय नोंथां मा बुंनो
औ नोंथाङा बुंजागोन मा बुंदोंमोन
दानि जुगावथ' जिब जुनारफोराबो जोबोर खम जालांबाय नङा होमबा नोंथां
औ
बेफोरखौ बेफोरखौ नायनो थांबाबो जोङो सिराखाना बेफोरदि बायदिसिना माबाफोरावसो नायनो थांनांगौ जायो आगोलनि बायदि एभेलेबेल गैला जिब जुनारफोराबो बेफोरखौ नायनो थांनाय हिसाबै जों दावबायनो थांनाय जायो आरो ना नोंथां नोंथाङा बेफोरदि दावबायनो थांनायाव बेफोरदि जिब जुनार नुबोदोंना
औ नोंथां ओ बुंनो थाङोबा जोंहा थारैनो दावबायनायाव जोङो गोबां बेफोरबायदि जिब जुनार नोंथाङा बुं बुंनाय बादिनो बेफोरखौ नुनाय जायो आरोना ओ बुंनो थाङोबा जों बेफोरनिफ्रायबो गोबां बेबो नुफेरै जिब जुनार नुयो जेरैहाय बेजों लोगोसे जों आथिखालावनो माने उन्दै उन्दै गथफोर खौबो माने ओ बेखौल‌ नङा गिदिरफोरखौ मालाय गोबां फरायसालि फरायसालिमा फोरनिफ्राय जोंहा बेरायनो लाङो आरो ना दावबायनो हैनो लाङो। जेरैहाय जोङो बे दावबायनो थांनायाव बासजों बासफोरजों बांसिन लां अब्ला बासजों थां माने जोङो ओ ओ जोङो माने गोबां लामा लामा सामाफोराव माने जों गोबां‌ नुफेरै दावमा दावसा मानसि‌‌ जिब जु जुनार माने गासै बुस्थुफोरखौनो माने जोङो दैमा दैसा बेफोरखौ जोङो नुफेरैफोरखौबो नुनो हायो आरोना।
औ औ।
बेनिफाय जोङो गोबां गियान सोलोंनो हायो जेरैहाय जोङो बहाबा गोजान जो आथिखालावथ माने गोबां रिजर्ट पार्क बेफोरबादि ओंखारबाय नङा होमबा। बेफोरावबो थांनानै गोबां जोङो ओ दावमा दाउसा बेफोरजों लोगोसे दंफां लाइफांनि बिलाइ बिबार बिलाइ माने बेफोर खौबो जोङो मिन्थिनो मोनो आरोना।
औ।
आरोहाय जोंहा बेजों लोगोसेनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बे दावबायनायनि गेजेरजों जोङो जेरै खन्थाइ रायथाइ बेफोरबादिबो सुजुनो हायो बै दाबसे जायगायाव थांनानै जोङो बै जायगानि माने औ नोंथां ओ बै जायगानि थासारि खौ लानानै जेरैहाय जोङो दैमा दैसा दाउमा दाउसा। बिफां लाइफां बेफोरखौबो जोङो लानानै माने मोनफा मोनफा रायथाइ एबा खन्थाइ। सुजुनो हायो आरो ना।
ओ बेफोरो जोंनि जिउआव गोबां बेफोरबादि गियान गियान सोलोंनो हानाय। नायखौ नुनो मोनो आरो।
ओं।
ओ बेजों लोगोसे जेरैहाय जोङो समजों लोगोसे जोंहा माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जेरैहाय पिकनिक स्पट बेफोरदि थायो। नङा होमबा ओ बेफोरदियावबो जोंहा मा माने गोगो जोङो नखरजोंनो बेफोरबदि नखरनि सोद्रोमाफोरजोंनो जों बिफोर बायदि हयत जोङो सम लाना बेफोर जाग्रा रोंग्रा गासै नांगौ जानाय बेसादफोरखौनो लांफानानै जोङो ओ दावबायहैयो एबा थामहिनबा जोङो बेबायदि पिकनक ओ पिकनिक बेबायदि जाहैनाय जायो आरोना ओ जानो हानाय माने बै जायगानि थासारि बै जायगायाव माबायदिहाय थांनांगौ माबायदिहाय जाहैनांगौ बेफोरखौ
अब्लाबो औ नोंथाङा खोनादोंना।
मा बुंदोंमोन नोंथां बुंफिननायसाय।
नोंथाङा दावबायनायनि बागै एसे फोरमायलाय।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना।
खोनायासै आं नोंथां एसे बुंफिननाय मा होनदोंमोन।
नोंथाङा दा खोनायाखै नामा।
औ खोनाबाय खोनाबाय मोजाङैनो खोनाबाय बुंलाय नोंथां।
नोंथाङा दावबायनायनि बागै एसे फोरमायना होलाय।
दावबायनायनि बागै। दावबायनाय उ दावबायनाय बागैना दावबायनायाथ' जों दा जोंनियावनो जेरै नोंथां बुंनायबायदिनो खाथि खालानो पिकनिक स्पट दङ आरो ना नोंथां। जेरैहाय सिकिम। दारागाव मानासिफोर दोङो आरोना बेआवहाय जोङो दसे ससे सम बेरायहैनो थाङो माने मिथिंगायारिनि मोजां आबहावाफोरखौ लाहैनो हायो आरोना थांनानै। बिदिनो बेरायनो थाङो आरोना जों हेल' नोंथां हेल'?
औ नोंथां खोनादों सावरायजागोन।
औ औ नोंथां नोंथाङा बा मा बुंदोंमोन?
ओ दावबायाय निफ्राय जो नोंथाङा जागोन आरो बेखौनो बुंदोंमोन।
दावबायनाया आदसा दावबोनायाथ' बिदिनो आरोना जोङो माने गोदो हेल'
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां एसे नेटनि प्रब्लेम नामा नों थां?
ओ दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ दे नोंथां दे होमबा दे।